हेल'!
औ खुलुमबाय नोंथां। औ खोनादों।
ओ नोंथाङा दा मा खालामगासिनो दङ?
आंथ' दा ओरैनो दंथ'यो नोंथां।
अ ओ नोंथाङा फ्रिबा ओ आंबो दायो ओरैनो दंथ'यो।
औ औ।
ओ नोंथाङा फ्रिबा नोंथांजों मोनसे टपिकनि सायाव सावरायनो सानदोंमोन।
औ औ सावरायनो हागोन मा टपिकनि सायाव सावरायनो?
ओ टपिकखौ लानोसै जोङो ससियेल मिडियानि बा एप्सनि गेजेर ओ गेजेरनि सायावनो जोङो सावरायनोसै नामा नोंथां।
औ औ जागोन दे नोंथां।
औ ओ बिदिब्ला नोंथाङा फोरमायनो हागोन ना? ससियेल मिडियानि सा सायाव फंनैसो।
ससियेल मिडिया आजिखालिथ' जोङो बयबो मिथिखायो ससियेल मिडियाया मा बुस्थु नङा होमबा? औ दा आं जेखौ बुजियो आं बेखौ नोंथांनो फोरमायना होनसै। जेनेब्ला आथिखालनि मुगायाव ससियेल मेडियाखौ जों बयबो इउस खालामो। बे ससियेल मिडियाया जाहैबाय सुबुंफोरखौ गावजों गाव कानेक्ट खालामनानै दोननो थाखाय बाहाय जायो बा माखासे गियानफोर सोलाय सोल' खालामनो बा मा माबेबा बुस्थु सोलोंनानै लानो बा जोङो बायदि बायदि रोखोमाव जों ससियेल मिडियाखौ बाहायनाय जायो आरो।
औ औ।
दा बिदिनो ससियेल मेडिया बुङोब्ला जोंहा गोबां रोखोमनि माखासे एप्सफोर दङ'। जेरै बुंनो थाङोब्ला फेसबुक, इन्सटाग्राम, वाट्सेएप आरो एक्स, थिकटक, लाइक खि। आथिखालावथ' लाइखिफोरा गैला खोमा जोंनि भारत हादराव नङा होमबा? औ। दा बेफोर बेफोर एप्सफोरनिफ्राय बेफोर एप्स फोरखौ इउस खालामनानै जोङो बायदि रोखोमनि बुस्थुफोर सोलोंनो हायो बा जोंनि रोंगौथिखौ देखायनो हायो आरो।
औ।
दा नोंथाङाबो जिहेथु बाहायखायोआनो बेफोर एप्सफोरखौ नङा होमबा?
औ औ थारैनो बाहायो।
खोनादोंना नोंथां औ औ दा अब्ला नोंथाङा एसे एसे फोरमायनानै होदो नामा? बे एप्सफोरखौ आंनो नोंथाङा मानो थाखाय बाहायो जेनेब्ला?
इन्सटाग्रामफोरखौ वाटसेपफोरखौ फेसबुकफोरखौ।
ओ जोङो फेसबुक बा इन्सटाग्रामाव होनो थाङोबा जोङो मोनसे ओ फेसबुक बा इन्सटाग्रामजों जोङो मोनसे सि सिनायथिबो मोननो हायो जेराव जोङ रिल्स भिदिअ हगारनानैबो खायफा खायफ बेया जे ओ दा गोबां फेमास जानायखौ जोङो नुनो मोनो।
औ नंगौ।
आरो बेफोरबायदिनो जोङो इन्सटाग्राम बा फेसबुकनि गेजेर जों। जाय ओ गो गोजान जायगायावहाय जाथाय जानायफोरखौ बेफोरबायदिनो फेसबुकफोराव आबोद खालामबा जोङो बेफोरबायदिनो ओ गुबुन हादराव मा ज गोजान जायगायावहाय माबोरै थासारिया बोरै सोलिदों बेफोरखौ जोङो फेसबुकफोराव आपल'ड खालामनायखौ जोङो
नुनो मोनो आरो ववाटसपखौ जोङो मानो बाहायो होनोबा ओ जोङो वाटसपखौ मोनसे बेफोरबायदिनो गोनांथि ओ गोनां खामानिफोरनि थाखाय जोङो ओ हरलायनो बा डकुमेन्टस हरनो हायो। आरो मोनसे नटिफिकेसन दानियाथ' कलेज बा स्कुलफोराव मोनसे ग्रुप थायो नङा होमबा नोंथां?
औ औ नोंगौ। औ
थिनो हायोबा वाट्सएपनि गेजेरजों जोङो सेयार खालामल लाय हायो‌ आरो आथिक मिडियाखौ नुनो मोनो गोबां ओ सुबुंफोरानो बेफोरबायदि मोनसे ओ बेफोरबायदिनो गोबां एप्सफोर दङ जेराव जोङो मोनसेम ओ बिजनेसफोरबो जोङो मावनो हायो जेरै दखना गस ला बेफोरखौबो जोङो मबाइलनि थ्रुयैनो जोङो देखायनानै बा बेफोरबायदिनो जोङो अर्डार खालामनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो नोंथां।
औ औ नंगौ।
औ।
जेनेब्ला आंनि मिथिनाय बादिब्ला फेसबुक फेसबुक खौ जों मानो बाहायो होनोब्ला जेनेब्ला जोंनि सिनायनायफोरजों जोङो सोमोन्दोआव थाबाय थानो बा गाव गावनि माखासे सेबखांजानाय फटफोरखौ जिउ जोबजासिम बा हल लाइफनि थाखाय दोननो थाखाय जाहाथे बियो दिलेट जानानै थाङा। नङा होमबा औ आरो खायसेया खायसेया बाहायो बेखौ रां खामायनो थाखाय।
औ।
आथिखालावथ गोबां सुबुंफोरानो फेसबुकनि गेजेरजों रां खामायगासिनो। भिडिअ'सफोर बानायनानै बा गाव गावनि माखासे रोंगौथिफोरखौ देखायनानै बा बिदिनो खायसेयाब फालांगिफोरावबो बाहायो बुंजायो जेरै नोंथाङा बुंखाबाय बेखौ दख'नाफोर फाननाय बा माबाफोर फाननाय बेफोराव बाहायो।
औ।
जेरै दख'नाफोर खौ जोङो फेसबुकनि थ्रुयैबो फाननो हाबाय। इन्सटाग्राम बुङोब्ला जोङो इन्सटाग्रामावबो बिदिनो फट' खालामनो हायो। आरो जोंनि सिनायनाय सुबुंफोरजों जोङो जेब्लायबोनि थाखाय कन्टेक्टआव थानोनो हायो।
आरो जोंनि माखासे रोंगौथिफोरखौ देखायनो हायो बा जों गावनिनो माखासे फालांगि खुलिनो हायो इन्सटाग्रामाव बा दखान खुलिनो हायो। जेखौ जों बुङो अनलाइन सपिंनि थाखाय जों मानि बेखौब बाहायनो हायो आरो।
औ औ थारैनो नोंथां।
आरो उवाटसेएपखौबोथ' नोंथाङा बुंखाबाय जों मानो बाहायो जेनेब्लाब
जोङो सोरजोंबा बिडिअ' कलफोर रायज्लायनो बा माबाफोर मेसेज खालामलायनो आरो नङाब्ला ट'फोर हरलायनो बेफोरनि थाखाय बाहायो आरो बे खोथाखौबो नोंथाङा जिहेथु बुंखाबाय जेनेब्ला खलेज स्कुलफोराव आथिखालाव उवाटसएपनि गेजेरजोंनो मेसेजफोर दैथायहरनाय जायो। उवाटसेएप ग्रुप खुलिनानै जों बेयाव मा जादों मा जाया मोनथिनो हायो स्कुलफोराव नङा होमबा?
थारैनो
औ। आरो बिनि अनगायै दङ' जोंहा इउटुबफोर दा इउटुब बेफोरखौ मानो बाहायो नों थाङा फोरमायनो हागोन नामा?
औ ओ इउथुबखौ गोबाङानो ओ खायसेफोरा ओ बेफोरबायदिनो ससियेल मिडियायाव खामानि मावग्रा ओ मावरा सुबुंफोरा सो ओ इउथुबखो गोबाङानो मोजां मोनो। ओ जेरै बिदिअ' ओ खायफा खायफाया बिदिनो मोसानानै मोजां मोनो बेफोरखौनो बिडिय' खालामनानै ओ ओ दान्स खालामनानै बेफोरबायदिनो हगारो खायफा खायफाया बिदिनो गावनि लाइफस टेल ब्लग बानायनानै मोजां मोनो बेफोरनि थाखायबो खायफा खायफाया ओ बे इउटुबखौ सालायो आरो खायफाया बेफोरबायदिनो गोबां बर' हारिनि सावथुन उम बेफोरखौबो जोङो इउटुबनि गेजेरजोंनो नुनो
औ नोंगौ उम आथिखालाव इउटुबनिफ्राय औ। दे नोंथाङा बुंदो
औ। ओ बे मोनसे खमडि बा सावथुन बेफोरखौ जोङो इउथुबनि गेजेरजोंबो जोङो नुन नुनो मोनो। आरो आथिखालाव गोबां मानसियानो इउथुबखौ बाहायो बेफोरबायदिनो ओ ब्लग बानायो खायफाया बेफोरबायदिनो मोसानाय दामनाय देनाय ओ बिफोरखौबो गोबां रोखोमनि हगारो बिनिखायनो खायफा खायफाया आरो निउसफोर नायनो थाखाय आरो बेफोरबायदिनो गोबां रोखोमनि भिडिअफोर नायनानै फानि भिडिअफोर नायनानै मोजां मोनो खायफाया ओ बेफोरबायदिनो इउ जोंनो रों जों रांनआरजिनायखौबो नुनो मोनो गोबां मान सियानो बर' हारिनि गोबां मानसियानो बेफोरबायदिनो इउटुबजोंबो ओ रां आरजिनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो। जेरै जोंनि बर हारिनि एलबाम गोदान गोद गोदान एलबाम बेफोरखौबो जोङो बैसागु मागो बेफोरावहाय गोबां ओ गोबां गोबां मोजां मोजां एलबाम भिडिअ दिहुनो बेफोरखौबो खायफा खायफाया गोबां मोजां मोनो आरो बेनि थाखाय खायफा खायफ गैया बेफोरबायदिनो इउटुबखौ नायनानै मोजां मोनो आरो सालायोबो।
औ औ।
जेनेब्ला बुंनो थाङोब्ला इउटुबनिफ्रायबो जोङो रां आरजिनो हायो आरोना।
हेल' हेल' खोनादोंना नोंथां? हेल'
औ नोंथां आं खोनागासिनो दङ।
औ दा इउटुबनिफ्रायबो जोङो गोबां रां आरजिनो हायो। औ जेखौ जिहेथु नोंथाङा बुंखाबाय। बेखौथ' आं बुंनांगौनि गोनांथि गैला जेनेब्ला। खासे निउसफोरबो मोननो हायो इउटुबाव आरो जोङो माखासे ओ-
क्लासेसफोर लानो हायो बा जों माखासे रोङै बुस्थुखौ इयउटुबाव नायनानै जों सोलोंनो हायो।
बा बायदि बायदि रोखोमनि बुस्थु फोरखौनो जोङो मोनजोबनो हायो गासिखौबो मानि। सब बुस्थुखौनो जोङो इउटुबाव मोननो हायो। बेल' नङााखि जोङो माबा मोसानाय बा। माबाफोरखौल' मोनगोन जोङो माखासे गियानफोरखौबो मोननो हायोना नोंथां? जेरै फरायनायनि बेलायाव।
माबाफोर जोङो मेथ्सफोर रोङाखैब्ला सानखान्थिफोरखौ रोङाखैब्ला जोङो इउटुबावनो नायनानै सोलोंनो हायो। दा बेफोराव बहुद मोजां खालामनानै होदों आरो बेफोर माखासे एप्सफोरा औ।
औ
दा जों बोरै बाहायनांगौ माखौ मायाव बाहायनांगौ बेफोरखौ जों गाव गावसो मोजाङै।
नायनांगौ आरो
रावखौ खोनायासै
औ नोंथां हेल'
औ खोनादों दासो
औ बिदिब्ला नोंथां समाबो जाबाय। नोंथांजों रायज्लायनानै बहुद गोजोननाय मोनबाय
औ औ नोंथांनिसिमबो गोजोननाय थाबाय नोंथाङा ससियेल मिडियानि गेज ओ-ससियेल मिडियानि फंनैसो आंनो फोरमायनायनि थाखाय।
औ औ दे बिदिब्ला गोजोन्थों।
औ गोजोन्थों।